नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां। खोनानो मोनसै आ नोंथांनो सिगांग्रो, गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय,
औ नोंथां खोनादों औ
खोनादों ना?
औ नोंथां
आ,
नोंथांनोबो आंनो आङो गोजान गोजोन, मोनाबिलिनि आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। ओ नोंथांजों आं माखासे बाथ्रा सावरायनोसो होननानै ओ नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना सम दंना?
औ नोंथां हागोन नाथाय आइदिया मानि सायाव दन,
अ
मा आयदानि सायाव राय जायनो सानदों,
अ अ नोंथां आङो जोंनि बर' फुराओ
जानाय ओंख्रि जायखौ जोङो। थास' बेदर एबा थास' आइथिं, बे मोननैनि बारै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां।
अ सावरायनो हागोन नोंथां बोरै थास'खौ बानायनाय जायो एबा थारुनखौ बायदि रोखोम, रोखोमनि ओंख्रि संनानै जोंहा बर'फोरा जायो नोंथाङा संद'यै फोरमायना होदो नोंथां,
औ नोंथां अब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै, ओ जोङो थास' थास'खौ हाग्रानिखौ ओ जोङो बिनि बेदरखौबो जानाय जायो। आरो बिनि थास' बिथरायखौबो जानाय जायो आरो बिनि ओ थास'नि आइथिं जाय थास'नि फेन्था बारायो जेनेबा हायाव मानलालाबायो थास' आइथिं होननानै बुङो बे बेखौ जानाय जायो नोंथां आं गिबियाव नोंथांनो बे हाग्रानि थास' ओ आइथिं बेखौ जानायनि जों माबोरै जायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै, बे थास' आइथिंखौ जों हाग्रानिफ्राय नागिरनां रोंनांगोन सिगां ओ बिनि उनाव नागिरखांनानै जोंहा,
खानानै लाबोदो थास'निफ्राय नागिरनानै, ओ बिनि उनाव ओमफ्राय बेखौ एसे फोरानस्रोनांगौ, फोरानस्रोनानै ओ ओमफ्राय बिनि सायाव मोनसे, बिगुर थायो बेखौ जिरनानै लानांगौ आरोना नोंथां, जिरनानै लानानै बेखौ, ओ संनाय जायो आरोना नोंथां ओरैनो जाजाया बेयो सायाव मोनसे बिगुर थायो बिसोर, गोबानो, बेखौ जिरनानै लाग्रोनांगौ आरो ना नोंथां बेनि ओमफ्राय जों थास' आइथिं, खौ मा माजों जायो होमब्ला जों थास' आइथिंखौ गोबां जेरै दाव बेदर ना गोरान ना गोथां ना बोलो बोथिया, बायदि बायदिजों जानो हायो आरो ना नोंथां बेखौ नोङो, ओंख्रि संनानैबो जानो हागोन बिदै गोनां आरो नोङो बे थास' आथिंखौ फाजा एवनानैबो जानो हागोन आरो नोंथां बे थास' आथिङा एसे मानो बिनि थाखायनो जों बेयाव माननायखौ दानगार होनो थाखाय अखमबा गोखैबो होयो आरो बे माननायखौ एसे दानगारनो थाखाय जों बेयाव जारि
बार
बिफांखौबो बिलाइखौबो होनानै जानाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे बे माननाया एसे खम जायो बेनि थाखाय दा आं नोंथांनो
नि माखासे आदबखौ खिन्थिनोसै ओ गिबियावथ' नोङो थास' आथिंखौ थास'निफ्राय खानानै लाबोनानै बेखौ एसे फोरानस्रोना सायनानै लाग्रोखानांगोन बिनि उनाव नों बेखौ मोजाङै सुनानै थाव हरग्रोदो गि-गिबियाव बिनि उनाव सामब्राम हरदो ओ फानलु ओ सामब्राम गुफुर जिरा मस्लाफोरखौबो बे थावजों सामब्रामजोंनो हरफाखादो आरोना नोंथां बेयाव फानलुखौ एसे बुरजा होनांगौ नोंथां नङाबा बे थास' आथिङा मान्नाय माननो नागिरदों नालाय ओंखायनो जों बे थास' आथिङाव फानलु गोरानफोरखौ बांसिन हरो आरो ना नोंथां जाहाथे जोंनि बे थास' आथिंनि माननायखौ दानगारो आरो जों बेखौ एसे फानलु गोसायैबो जानाय जाखायो बिनिफ्राय उनावहाय जोङो बे माबाखौ हरखांनानै मस्ला मस्लिखौ हरखांनानै ओ मोजाङै एवदो एवखांनानै उनाव थास'नि बे जिरनाय एबा थास' आथिंखौ जोङो होसनहरदो ओमफ्राय मोजाङै एवनानै लानांगौ नोंथां एवनानै लाबासो मोजां एवबासो जोंहा माननाया एसे खारगोन आरोना नोंथां। बिनि थाखायनो मोजाङै एवनांगौ बिनि उनाव एवखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव दैयाथ' दै जों गुसुखौ होखाया थास'आव बेनिखायनो दैु गुदुंखौ दै फुदुंनानै लाग्रोनानै जोङो दै गुदुंखौसो होनांगौ। बिनि उनाव एसे गोदौबा जोंहा ना गोरान जों मा जों मा नाखौ होनो बेखौ लानानै जे जेनेबा जों ना गोरानखौ होयोब्ला ना गोरानखौ होसनदो बिनि उनाव जोंहा संख्रि हालदैफोरखौ मोजाङै नाङोब्ला एबा संख्रिफ्रा मोजाङै नांबायब्ला बेखौ साखिनानै एसे रानहोनानै बिदै गोनां एसे बिदै दोनो जों थास'जों ना गोरानजों सङोब्ला बिदि जब जब लोननानै खांनानै जानांगौ आरोना थां बेनि उनाव जोंहा थास'निनो ओ बेदर बे खौबो जानाय जायो बेखौबो जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेनेा बे बेदराव जोंहा ना गोथां दाउ बेदर अदर बेफोरजों जानायसायो आरो ना गोरानजों जानाय बेयाव बांसिनै थास' बेदराव जोंहा ना जायोब्ला बांसिन गोथावसिन जायो आरोना नोंथा। जोङो हाग्रानिफ्राय थास'खौ बेदरखौ जावनानै लाबोदो बिनि बिगुरखौ जिरनानै जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो ना नोंथां। संनाय खान्थियाथ' बे एखेयानो जों गिबियाव थास'खौ जिरनानै लाग्रोनांखागोन बिनि उनाव सुनानै लानानै जों बेयाव थाव सेरनानै बे थावआवनो सामब्राम बानलु मस्ला मस दैदेना हरनानै बे ओ थास' बेदरखौ जिरनायखौ जों बेयाव होसनदो होसननानै मोजाङै एवदो बेयाव दै गुदुंखौ होदो बेनि उनाव दै होदो दैखौ नांगौबायायदि होदो ओमफ्राय जोङो माजों संनो गोसो नोङो ना गोथांजोंबा जोंहा ना गोथांजों संदो बेबायदि संनानै जानो हायो आरोना नोंथां ओ बेखिनियावनो बे आंनि थास'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा आरो आंनो माबाफोर नोंनि गियान एबा संनो रोंनाय ओंख्रि फोरनि बागै फोरमायनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां आं बो नोंथांनो जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय जायखौ बुङो नाफाम बे नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो आरो नोंथाङा नाफामखौ मा माबोरै संनाय जायो आंबो नोंथांनो आ फोर फोरमायनो हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायलांसै नामा आ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरग्रोबाय नोंथां नोंथाङा आंनो फोरोंनायनि थाखाय जे जोंहा थास' बिबारखौ बोरै जानाय जायो मा मा रोखोमै जानो हायो आ बेबायदिब्ला नोंथांनो आङो फोरमायफिननोसै आ जोंहा मोनसे दोरोङारि जानाय दं आरो नोंथां जायखौ जों नागार हायै बे गैयाब्लानो जोंहा रोङारि मिथिं दावथिंफोराव जानाय जायो मिथिं दावथिंफ्रा बे गैयाब्लानो आबुंजाया होननानैबो बुंजागोन आरो नोंथां। आ बेनो जाबाय जोंना नाफाम बे नाफामखौ जोंहा बयबो जानो मोजां मोनो आ जोंहा गासिबो दोरोङारि हाबा हुखाफ्रावनो जोंहा बाहायनाय जायो आरो नोंथां। नाथाय जोंहा मा बेखौ रावबो संनो रोङा एबा बानायनो रोङा मोजाङै आ बेबायाददिब्ला नोंथाङाबो बोरै न'आव बानायनानै जानो हागोन आरो नोंथाङा रांखौ बोरै बासायनो हागोन बे बेनि बारै आङो नोंथांनो माखासे आदब खायदा फोरोंनो सान नोंथाङा हाथाय बाजाराव फानोब्ला गोबां बिबां मे नोंथाङा रांनि खरसा जानो हागौ ना नंगौ थां बेनि थाखायनो आ नोंथाङा खम बेसेनावनो बोरै नाफामखौ बानायनो हागोन बेनि नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां। सिगाङावनो नोंथांनो मा नागोरगोन नाफाम बानायनोब्ला ना गोरान नांगोरगोन आरो नोंथां। ना गोराना जोंहा ना फिसाखौसो देनाय जायो बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबै बेंसि, ना मावा ना बालाबोथिया बेफोरजोंसो जोंहा मा होनो नाफामखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां। बे-बिनि उनाव जोंहा थास' गोसोमनि देन्थाखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। आ बेनि उनाव जोंहा बिसोर मोननैखौ थियारि खालाम नानै लानांगोन बै नाखौ नोंथाङा आ दैमानिफ्राय गुर गोदान मोजां मोनोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। ओ बेखौ जोंहा लाबोनानै फोरानफैनांगोन आरो एसे गोरान जानांगोन आरो मोजां। मोजांङैनो देनायाव जाहाथे मोजां जायो। बेनि उनाव नोंथांङा थास' बिसंजों थास' गोसोमनि बिसंजों ना गोरानखौ मिलायनानै देग्लिनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ मा होनो गोबाव सम नेेनानै बेखौ बुरा खालामनानै लानांगौ आरो नोंथा? बेनि उनावहाय जोंहा ओ माखासे सालिग्रा सान्द्रिजों सालिनानै संग्रायाव दोननांगौ आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा मा ओ जोंहा नाफामखौ सिङाव सोनानै दोननो थाखाय जोंहा हासुंनि गोनांथि जायो ङो आरो नोंथां ओ बेखौ हासुंखौबो नोंथांङा लाबोनानै मोजांङै सुनानै
मा खालामफैनांगौ फोरानफैनांगौ आरो नों जाहाथे हासुंङाव दै थाया आरो नोंथांनि नाफामखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखायनो हासुं सिंनि दैखौ मोजांङै रानहोनाय जायो आरो थां। नाथाय आजिखालिनि जुगाव नुनो मोनदों जे जोंहा नाफामखौ खेमानि सिंङावबो सोनानै दोननायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेबायदि खालामोब्ला जोंहा दोरोंङारि बानायनाय जाया आरो थेमायाव दोनोब्ला जोंहा गोथावबो जाया आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा औवाजों बानायब्ला औवायावबो माखासे मा थायो बे नोंथां बे बुस्थुआबो रिएकसन जानानै नाफामखौ गोथावसिन बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो नोंथांङा बै नाफामखौ औवानि हासुंङाव दोनोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा बै देग्लिना लानाय नाफामखौ हासुं सिंङाव थोन थोन थोन नारसोनानै जोंहा गनजों नारसो नारसो मा खालामनाय जायो ओ हासुंनि खुगाखौ मुथेनाय जायो आरो नोंथां थालिर बिलाइजों आरो थालिर बिलाइनि गेजेराव जोंहा माखासे बिलाइबो होफानाय जायो। बे बिलाइखौनो जोंहा लेबु बिलाइ होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। खौ ओरैबायदि मुथेेनांगौ जाहाथे बाहेरानि बारा सिंङाव हाबलांङा। आरो सिंनि बारा जाहाथे बाहेराव फैनो मोना आरो। बेनि उनावहाय जोंहा बै लेबुनि बिलाइखौ होनायनि जाहोना जाबाय माखासे एम्फौ एनलाफ्रा जाहाथे बै हासुंनि सिंङाव हाबलांनो नाजाया मानो होनब्ला एम्फौ एनलाफ्रा गेसाव मोनामनानै हासुंनि सिंङाव हाबलांङोब्ला जोंनि बै नाफाम बानायनाया जोंना गाज्रि जागोन आरो नोंथां बेनि थाखायनो लेबुनि मा होनो लेबु बिलाइनि माखासे बुस्थुफोर एबा गुनफोरखौ नुनानैनो एम्फौ एनलाफ्राबो गोजान जायगा लांङो आरो नोंथां। बेनिखायनो लेबुनि बिलाइखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा नाफामखौ सोनानै दोननानै से नै दाननि गेजेरावनो मोननो हायो आरो नोंथां बे एसेनोसै नोंथां आंनि नाफाम बानायनाया